हेलौ। हेलौ।
हेल'
औ।
अ नोंथां
औ खोनादों दे एसे गोसा गोसा बुंलाय।
औ आं नोंनाव मोनसे टपिक लानानैसो सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ दे।
आङो ओरैनो दा साननैसो दैज्लां बोथोरनि जुुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बोथोरा सोलायनानै दैबाना जाबाय थादों नालाय गासिबो जायगायाव।
उम ओम।
बे दैबानानि सायाव आं नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आं बिनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
अ ओं बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर अखा दैज्लां बोथोर नाथाय जोंनिजों बेबायदि एसेबां हे बिदि अखा बेबायदि फैथ'वाखै ओमफ्राय जोंना एसे ओनसोला सा ओनसोलाव गोग्लैबाय नालाय दैबानाफोरा थ' जोंनियाव ओरै जायानो फ्रायानो जाया दैमा गिदिर गिदिर ससेयावबो गैया जाहैबाय आरो जोंनिया एसे सा ओनसोल एसे गोजौ ओनसोल जोंनाव अखा फैब्लाबो बिदिनो थांजोबो दैबाना जाया आरो जोंनिजों
औ।
बाखि आं एसे गोजान गोजानाव माबोरै जायो बेखौथ' आं मोनथिनो हाला बास जोंनि जायगायाव बेबायदि जाया आरो दै बानाया एसे उसुबिदायालाय जायो लामा सामा। फोरा बेबायदि नोंसिनिजोंलाय हेलौ। हेलौ हेलौ नोंथां। माथोखौनो खोनाफैयासै माथो। हेलौ। माथोखौनो खोनायासै माथो नेटसो नाङाखैना ना मा प्रब्लेम जाखो नोंहा आं जेबो खोना फैयाखै दे हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना आं जेबो खोनायाखै नों मबा बेफोरसो थुनानै लाफ्लांबाय नामा मिउटफोरावसो हेल' एसे ट्राय खालामबावलाय एसे मोजां जायगायाव थांनानै ट्राइ खालामनाय हेल' नोंथां हेल' आं जेबो खोनाफैयाखै दे